हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना? औ खोनागासिनो आं नोंथांङा फ्रियैनो दंना?
औ आं फ्रियैनो दंङ।
फ्रियैनो दंना? ओ नोंथांङा फ्रियैनो दंबा आं माने नोंथांजों ओ जों मोब्लिबनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हाग गोन ना दान्दिसे समनि थाखाय
औ हागोन दे।
जों मोब्लिब होननानै बुंङोब्लाथ नोंथांङा मोनथिखागोन माने जों मोब्लिबखौ मा मायाव बाहायनाय जायो आरो मानि मानि थाखाय नांगौ आरो जेनेबा जोंङो मानिफ्राय जों मोब्लिबखौ बानायजेना जेनेबा जों मोब्लिब खौथ जोंङो दैनिफ्रायसो मोनो नंङा होनबा? दैनि जे खारथाय बेनि गेजेरजों जों माने गिदिंनायखौ जों जमा खालामनानै बेनि ना ओ नारथायनिफ्राय जों माने मोब्लिबखौ बानायो। नंङा होनबा जों माने गोदोनि दिनाव जोंङो माने सोरां ओ मोननो थाखाय जों माखौ बाहायोमोन अरखौ जेब्लानिफ्राय जोंनि जिउआव माने सुबुंयानि गियाना माने बांसिननिफ्राय बांसिन जादों अब्लानिफ्राय जों सुबुं माहारिया मा खालामदों माने मोब्लिब सोरजिदों मोब्लिब सोरजिनायनिफ्राय जोंङो मा खालामदों जेनेबा जोंङो गरमनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंङो मोब्लिबनि मोब्लिबजों खारनाय जेनेबा ओ फांखा, फेन, एसि कुलार, फ्रिज बायदिसिना खौ बाहायो नंङा होनबा? बेफोरो मा माने जोंनो गुस उ बार होयो नंङा होनबा बेनिफ्राय जोंङो मा रैखा मोनो आरो जों गोजां बोथोरावबो माने ग माबाखौ जोंनि थाग्रा खथाफोरखौ गुदुं खालामनो थाखाय हिटारफोर बाहायो बेफोरबो माजों खारो मोब्लिबजों आरो मा खासे जोंनि माने ओ जोंनि जानबुं आनो होन गोबां रोखोमनि कम्पिउटार, लेपटप होन बेफोरो माजों खारो माने मोब्लिबजों चार्ज जानानै बिसोरो खारो नंङा होनबा? मोब्लिब गैयाबो माने जेरै जों खोमसियाव सोरां मोना बिद बिनो माने जोंनि सुबुंनि जिउ माबायाबो ने खोमसि आरो आंनि नोजोराव आरो बेजों लोग माने जोंङो जेनेबा दैफोर दिहुननो थाखाय गोदोनि दिनावथ जोंङो दं नखल फोरनिफ्रायसो बोखांनानै दैखौ दुहुनोमोन नाथाय जोंङो दानि दिनाव मा जाखो जोंङो मटर जेब्लानिफ्राय कारेन्ट फैदों अब्लानिफ्राय जों म-मटर बहायनानै मा खालामो दैखौ सुइस होनानै माने जेबो जों बोलो बाहाया लासेनो हा सिंनिफ्राय माने जोङो दैखौ बोखांङो नंङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे मोब्लिबजों खारनाय जेनेबा गारि मथरफोर दङ' बेफोर माने जोङो जोंखौ माने आबहावा गुबुंले जानायनिफ्रायबो रैखा खालामो माने बिसोरो जेबो कार्बन डाइ अक्साइद अगाराना जेफोर गारि मथरफोरा जेरै मोब्लिबजों खारनाय साइकेलफोर जायफोरखौ माने जोङो मोब्लिबजों सिगां सार्ज होफिन नानै लानांगौ बेनि उनाव माने बिसोरो खारो आरो जेरै गारियानो होन स्कु टियानो होन। गोबां रोखोमनि माने कार बायदि फोराबोथ' दानि दिनाव जोंनि दिनाव माने जों नुनो मोनसै मानसिया बानायनाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां काल कारखाना फोराव बाहायनाय आगजुफोर बा मेचिन फोरखौ सालायनो थाखाय थाखाय जोंनो मा नांगौ मोब्लिब नङा होनबा? बेफोरनि अनगायै थ' जोङो माने जोंनि इसिङावबो बाहायजानाय माखासेफोर जेनेबा जोंनि गेसनि अनगायैबो जों मालाबा मालाबा माने बै अभन माने जाय माने मोब्लिबजों खारो बे खौबो बाहायो जेनेबा जों मालाबा समाव गेस गैयाबा माने गेसखौथ' जों मोनबाय थायाना अखमबा समाव जेबो माने अब्ला जोङो कारेन्टावबो संनो हायो नङा होनबा? कारेन्ट बाहायनानै आरो बेनि गेजेरजों जोङो दै फुदुंनाय बायदिसिना खामानियाव बाहायो नङा होनबा? नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा आंल' बुंगासिनो दं।
अ। दा नोंथाङा बुंनाय बादिनो औ। मोब्लिबा जोंनि जिउआव माने जोंनि जिउखौ माने गोरलैसिन खालामबाय होननानै बुंङो बाबो जोङो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनबा
औ नोंग
गोबां
मोब्लिबजों बाहाय जानाय माखासे मुवा बा मोब्लिब नि गेजेरजों जोङो माखासे सुबिदाखौ जोङो गोरलैयैनो लानो हायो जेरै नोंथाङा बुंनाय बादि फांखा ए सि। बायदि बायदि दा बेफोरबादि मुवाखौ जोङो मोब्लिबजों मोन्दों होननानै जोङो मोब्लिबखौ जे इउस मिस इउस खालामब्ला बा गोरोन्थियाव जोङो बाहाय फ्राङोबा बेयो जोंनि गे माने जोंनिनो गोरोन्थि जागोन। दा बेबो मोब्लिबाबो मोनसे एनारजिसो बेबो मोनसे सर्स अफ इनारजि दा बे इनारजि बा बे मोनसे गोहोखौ जोङो माने ओ जोंनि नां नायनि बारा जोङो बाहायनो बाहायिया मोजां बा जों नांनाय जि खौ जों नांगौ बेसेबांल' बाहायनायानो मोजां मानो होनब्ला बियो अभार बाहायोब्ला माने ओ बियो नेसुरेल रिस मा होनो? मोनसे एनारजि आ माने जोबलांनो हा गौ आरखि मानो होनब्ला जेरै जोङो माखासे ओ लाइट्स फोरखौ जोङो नाङि सम समाव बन्द' खालामनाय। अब्ला जोंनि एनारजिया सेभ जागोन आरो जोङो नाङि समाव फां फांखा फोरखौ बाहेराव फोर थाङोब्ला जोङो बन्द' खालामनाय। थिग बेफोरबादि जों फिसा फिसाजों जों खामानि मावोब्ला बि ओ जोंनि बे मोब्लिब गोहोखौ बा जोंनि बे मोब्लिब इनारजिखौ इलेक्ट्रिसिटिनि इनारजिखौ जोङो एसे एसे सेभ खालामनानै गुबुन मोनसे खामानियाव जों बाहायनो हागोन नङा होनब्ला?
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
आथिखालाव जों संनाय खावनायखौबो जों ओ मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोङो मोब्लिबनि हेफाजाबैजों जोङो माने ओ संनो ओ संनो हाहैबाय अभेनफोर नोंथां बुंनाय बायदि अभेनफोर आरो इलेकट्रिक दा कुकोर थुकोर बिदि माने जोंनि लाइफखौ ओरै बायदि इजि खालामबाय इलेक्ट्रिक प्लास ओ आथिखालनि साइन्टि फिक मुगा जों बानाय जानाय माखासे ओ मुवाफोरा दा ओ मोब्लिब होनोबा जोङो नेचुरेल ओ सारन्थाइ गावनानै ओंखारनाय मोब्लिब बिथां बेखौबो बुङो हायो ना। थाय ओरैबादि बे मोब्लिबा ओरैबादि गोहोगोरा जायखौ जोङो ओ स्टर खालामनानै लाखिनो हाया औ औ। बे मोब्लिबखौ जोङो माने सारअन्थाइजों गावनाय अ मोब्लिबा बेबो ओरैबादि बोलो गोरा जे बेखौ माने जोङो ओ मा होननांगौ बेखौ ओ लाखिनो हायोब्ला बा आथिखालनि साइनटि मुगायाव बेफोर बादि हारसिङै नेचारेलि ओंखारनाय मोब्लिबखौ जोङो ओ जमायनानै लाखिनो हायोब्ला निस्सय माबा मोनसे गिदिर खामानियाव जों बाहायनो हागोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबादिखौ दासिमबो ओ लाखिनो हानाय गोहो ओ बे आन्दा दाबो हायाखै ओ बे मोनसे सोमोनांथाव आरो आरो नोंथाङा फंनैसो बिनि सायाव बुंबावलाय ओ
आं सानो माने मोब्लिबखौ जोङो माने बाहायनाय समाव माने जों गोब गो माने गोबबां सांग्रां थानांगौ मानो होनबा मोब्लिबा जेरै जेरै जों माने सुइस होनानै जोंखौ से सेकेण्डनि गेजेरावनो जोंखौ जेरै गोरलै सुबिदाफोर होयो बेजों लोगोसे मोब्लिबा जोंखौ मा खालामो माखासे खहाफोरबो खालामो। माबेबा समाव मानेबा जोङो मोब्लिबाव मानेबा दैफोर दांनानै बे जायफोरजों माने मोब्लिबफोरखौ जोङो मोनो बेफोराव जेनेबा मालाबा समाव जोंना थारफोरा माने ज'नानै थायो बा एसे आइ नु जायगा माने सर्ट सार्किट जानानै थायो नङा होनबा? बे समाव जों माने जायफोर प्लास्टिक नङै बुस्थु बा जोङो बेखौ डाइरेक्ट आखाइजों दाङोब्ला जोङो माने मा जो-जोंखौ बोगथाबो नङा होनबा? बे बोगथाबाथ' माने जोंनि गासैबो देहानि थैखौ बा थै जोंनि देहायाव जा थै दै थायो बेखौ सोबजोबो। जोंनि देहायानि बिराद थै दैखौ सोबजोब्बाथ' जोंहा मा जागोन जों जिउ गैयि जागोन नङा होनबा आरो बियो माने अबेबा अबेबा समाव ओरैबायदि गोख्रों जेनेबा जों दासान दासान्दि नुनो मोनो आरो जोंनि उम गोबां आबाद फोथारफोरनि गेजेरजों जायफोर मोब्लिब गिदिर गिदिर ओ काल कारखाना बा फसंथानफोराव लांनाय मोब्लिबफोराथ' गोबां हाजार हा जार वाल्दनि माने माने गोहो गोरा जायो। बेफोराव माने जोंनि देहाफोरा नाङोबा माने जों जायगायावनो जिउ फोजो जोबो नङा होनबा बेनि था जों हाजासे सांग्रां थानांगौ आरो मोब्लिबनिफ्राय नङा ब्ला माने बिसोर जोंनि जिउखौ फोजोबस्रांगोन बिनि थाखायनो आरो नोंथाङा दों मोब्लिबखौ माने जोङो बासायनांगौ बा सेब खालामनांगौ नंगौ नों थाङा थिगखौनो बुंदों मानो होनोब्ला जाय जोङो कारेन्ट जाय जों दाथ' जों माने मोनसे कारेन्ट दिप दिडिपार्टमेन्ट बा कम्पानिनिफ्रायसो जोङो बे कारेन्टखौ लाबोयो बा न'सिम जोंनि मोननो हानाय लाबोयो जोंथ' न'आव बानायनो हाया का-कारेन्टखौ बा मोब्लिबखौ। नङा होनबा बिनि थाखाय जोंहा माने गोबां रां खरसा थाङो नङा होनबा। गोदोनि दिनावथ' जोंनि ओ माबायाव कारेन्टफोरखौ बिल होफैयोमोन। नाथाय दानि दिनाव मा जाख खारेना जों गावनो गाव माने मबेलजों बा रिसार्ज खालामनो हानाय बिदि सुबिदाबो जों जोंनि गेजेराव माने दा जानानै फैबाय आरो बेनि था खायनो माने जों रांखौ बासायनो थाखाय बा जों माने मोब्लिबखौ जेसे हागौ जेस जेसे हागौ माने नाङा फाङा बाहायला बायनो नाङा जेनेबा जों नोंथाङा बुंदों बबेयावबा थांबा खोमोरनानै दोनलां। नोंगौ जों खोमोरनानै दोनलाङोबा जोंहा मा माखासे रां सेब माने ओ बासायगोन आरो बे माने बे फोरफोरखौ जों माने गुबुन गुबुन बाहाग जेनेबा गुबुन हाबाफोराव बाहायनो हागोन नङा होन
औ औ नंगौ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जों माने जोंनि जिउआव माने जेसेबां जों माने मोब्लिब फैनायनिफ्राय जोंनि माने थांलाय फैलायनि राहा माखासेफोरा जोबोद गोरलै जानानै फैदों बेनि थाखायनो आं सानो मा मोब्लिबा जोंनि जिउखौ माने खहाथ' बांद्राय एसेबां खालामा माने माबेबा माबेबा समाव जोंनि गोरोन्थिनि थाखायसो माने बे मोब्लिबा खहा लाबोयो नङा होनबा माने जों जों जे हागौ सांग्रां थायोब्ला माने बियो जोंखौ खहा खालामा। ना मा बुङो नोंथां।
औ नंगौ बिदिनो नोंथां बुंनाय बादिनो थारैनो बेबायदियानो जाहैबाय। दा अब्ला जोंना समाबो जाहैबाय ओंखायनो दोन्थ'लायनोसै नामा।
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
गोजोन